खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ। औ। नोंथांजों आं
समाव गोजोन अ ओंखामखौ जाखांबाय ना बे समाव
औ जाखांबाय नोंथां।
ओंख्रियाथ' जोंना नोंथां ओ औवा मेवाइजों आरो लकेल दाउ मोन।
आतसा।
अब्ला नोंथाङा जाबाय ना?
औ जाखांबाय लोगो नोंथां।
अ अब्ला नोंथांमोनहा ओंख्रिया खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन अमा बेदरजों जाबाय। जोंहा ना भाजि आलुजों
दा नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदों बै ससियेल मिडियानि सायाव नङा हो होमबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ।
अब्ला नोंथाङा जागायग्रोगोन ना आं जागायग्रोनोसै नोंथां।
नोङाबो जागायग्रोनो हागोन।
औ। आं जेसेबां हायो बेस बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांनिसिम माने थिननाय जागोन आरो नोंथां।
औ औ औ जागोन जागोन।
ससियेल मिडिया जेनबा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोङो ओ अनलाइनाव इन्टारनेटाव गोबां प्लेटफर्मसफोर थायो नङा होमबा ससियेल मिडिया एप। जेरै फेसबुक इनस स्टग्राम टुइटार बायदिसिना दंबावो। जेरै टेलिग्राम गिबि गिबियावनो आं बुंनो थाङोब्ला फेसबुकनि सायाव बुंनोसै नोंथां।
औ।
जेरै फेसबुकआबोथ' ससियेल मिडियानि मोनसे एप जाहैबाय। बेयाव गोबां माने दानि मडार्न जुगाव माने बयबो सुबुं माहारियानो बेफोरखौ नायोसै आरो जेन'बा फेसबुकफोरखौहाय। फेसबुकाव जोङो गोबां निउसफोरखौ मोननो थाङो गोबां गोनांथार इम्परटेन्स इम्परटेन्स माने ओ रादाबफोरखौ जों मोननो थाङो। जेरै निउस चेनेलफोराव सोरनिबा फेसबुक पेजफोराव आरो सोरनिबा ब्लग नायनानै मोजां मोनग्राफ्रा सोरनिबा ब्लगखौ नायो। मेमस सेयार खालामो औ कमेन्ट हरलायो नङा होमबा पस्ट हगारो मेम'रिसफोर हगारो। बिदिनो जों फेसबुक होननानै फेसबुकनि फे-फेसबुकखौ जेन'बा जोङो माने इन्टारटेनमेन्टनि इन्टारटेनमेन्टनि थाखायबो नाय नाय जायो आरो
औ
औ आरो इन्स्टाग्रामफ्राथ' एखेयानो जाहैबाय फेसबुकजोंनो जेरै जोङो इन्सटाग्रामाव रिल्स नुयो ओमफ्राय बिदिनो जोङो गाव गावनि जोङो ओ बेरायनाय बा बहाबा थांनानै फट' साफायनाय बेफोरबायदि पस्टफोरखौ जों ङो गावनि इन्स्टा एकाउन्टफोराव हगारो आरो एखे मोन्नैबो नाथायबा जोङो फेसबुकनि बेलायावबा जोङो गोबां सुबुंफोरखौ माने फेसबुकनि गेजेरजों ओ जों फैसा खामायनायखौ नुहुरो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो फेसबुकाव कन्टेन्ट बानायनानै गाव गावनि कन्टेन्ट बानायनानै रां आरजियो मनिटाइजेसन खालामो बेनिफ्रायसो जों रां मोनो फेसबुकआव नङा होमबा
औ
औ गोबां बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा माने फेसबुकाव बांसिनानो एक्टिभ थायो आरो दानि जुगाव
औ
ओमफ्राय टेलिग्रामफोरा जाबाय माने बे मोनसे माने एप आरो कनभारजेसन एप नङा होमबा जे जोङो गावजों गाव खौरां सोंलायनो बा माबाफोर इम्परटेन्ट लिंक्स बा गोनां थार बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो टेलिग्रामखौ बाहायनाय जायो बेराफारसेथिथिं जोंना दंबावो वाटसाप जेराव जोङो ओ स्टेटास होनो हायो बिदिनो भिडिअ कल खालामनो हायो सांत खालामनो हायो माने लोगोफोरजों नङा होमबा वाटसापाव जों मा मा खालामो होनोब्ला जों गावनि लोगोफोरजों माने भिडिअ' कलाव रायजलायनो थाखाय जोङो ओ भिडिअ'खौ रायलायो माने नायलायो गावजों गाव ओमफ्राय मेसेस गेलेयो माने मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ जों वाटसापनि गेजेरजोंबो गेलेनो हायो नाथाय बेखौ जोङो सालायनो थाखायब्ला जोंनो नेट नांगौ
औ
मिडियानि ससियेल मिडिया मिडियायाव जों एक्टिभ थानांगौब्ला जोंनो इन्टारनेट नांगौ इन्टारनेट इन्टारनेटा एसे प्रब्लेम जाब्लानो जेनेबा जोङो दिसटार्ब मोनो आरो जों ससियेल मिडिया जेन'बा बेफोराव एक्टिभ थानो थाखाय टुइटार टुइटारफोराबो जेन'बा आंनि बायदिब्ला माने गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर जेरै चिफ मिनिस्टार बिदिनो प्राइम मिनिस्टार नङा होमबा हम मिनिस्टार बिदिनो गोबां गोबां गिदिर मानसिफोरा माने बेफोरखौ बांसिन बाहायो आरो गोबां माने इम्पर्टेन्ट एदभार्टाइसमेन्ट बा नटिसफोरखौ टुइटारावनो होनाय जायो ओ माने सेलेब्रेटिसफोरा लिडार्स बेफोरबायदिया आरो औ अब्ला नोंथांनि ओ साननायखौ एसे फोरमायगोन नामा ससियेल मिडिया होनोब्लानो नोंथाङा मा बुजिनो हायो
हागोन हागोन हागोन बायदि नोंथां ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुजि मोनो आथिखालनि जुगा गोबां जौगाबाय।
औ नंगौ औ नंगौ।
जेरावहा हान्थामेलानि फारसेयावनो हमनानै ला बै समावहा जोङो आइथेंजों नो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन जोंनिया आबै आजै आजौमोना।
नंगौ।
माबा मोनसे जुदि नोङो सोरहानावबा थांनो आरो खबर होनो जुदि गोनां दङब्ला बा न'खराव जुदि हाबाफोर दङोब्ला न' खरनिफ्राय बाहागिनो गोबां गोजानबाबो आइ थेंजोंनो थाबायनानै सिटि बा लाइजामखौ हैनो गोनां जायोमोन नङा होमबा?
नंगौ औ।
नाथाय आथिखालनि मुगाया जौगानायखाय ससियेल मिडिया जायखौ होनना बुङो जों ससेल मिडिया फोरनि गेजेरजोंबो जोङो मिथिहोनो हायो आथिखालाव जों ससे ससियेल मिडिया वाटसेएप मोनसे मोनबाय जाय एपनि गेजेरजों बेवहाय जोङो रायज्लायनो आरो नायज्लायनोबो मोखांजों नुज्लायनाय रायज्लायनोबो हायो जोङो।
नंगौ नंगौ‌।
सेपफोरनि गेजेरजों गोबां मोनसे इम्परटेन्स सिम्परटेन्स माने गोनांथि गोनां थि मोनसे ओ मेसेज मा-माबा जों जायखौ जोङो लाइजामजों लिरनानै जोङो हैनो गोनांखौ बेजों बे मबाइलनि गेजेरजों बा बे स वाटसापनि गेजेरजों जोङो माने हरनो हानाय सुबिदाखो जों मोनबाय। बेबो मोनसे ससियेल मिडिया। आरलोगोसे स जाय जोंनि जामबुंआव बा मबाइलावहा
औ।
माखासे एपफोरनि गेजेरजों जोंङो भिडिय' नायनो हायो।
औ।
जों कल खालामनो हायो। बिदिनो बायदि खामानियाव जों बाहायनो हायो। बैफोरखौनो जोङो ससियेल मिडिया होननानै बुंनाय जायो आरो। जेरै वाटसेप। फेसबुक मबेलाबो मोनसे ससियेल मिडियाव गोग्लैयो जों कल खालामनो हायो आरो लोगोसे जोङो बिदिनो बायदि सिना टुइटियार इ न्सटाग्राम बेबायदि जायनि गेजेरजों माने गावनि रोंगौथिफोरखौ फोरजों लोगोसे आरो गावनि महर मोखांफोरजों
बेफोर गासैखौबो मा समाजाव थानाय गासैबो गुबुन-गुबुन हादोर गुबुन-गुबुन खनायाव थानाय सुबुंफोरनोबो जोंङो गावनि रोंगौ। गावनि मिथिहोनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो मिथिहोनो हायो। आथिखालाव जोंङो,
ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि जोनोम जानाय थानाय जायगा गासैखौबो जों मोनथिनो हायो।
औ नंगौ औ।
लोगोसे आरो जोंङो ससियेल मिडिया जानायनिफ्राय जोंङो समाजनि बा मुलुगनि गासैबो जाबाय थानाय जिफोर थासारिफोर बैफोर थासारिफोरखौ जोंङो गोरलैयैनो जों मिथिनो मोनो आरो नुनो मोननाय जायो। नंङा होनबा? दा बेखौ गोरलैहैनो मिथि मोननाय जायो आरो आथिखालाव बेनिखायनो आं सानो ससियेल मिडिया गोबां जौगाबाय! जायनि थाखाय जोंनि जाखांफुबाय थानाय इयुन जोलैफोरा,
गावनि जिउनि थांना थानायावहा माखासे गोबां मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ
जोंङो मबाइलफोरनि गेजेरजों मिथिहोनो हायो मबाइलफोरनि गेजेरजों जोंङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंङो दैथायहरनो हायो। लायनो हायो रायज्लायनो हायो बेबायदि खाबुखौ जोंङो ससियेल मिडियाफोरनिफ्राय जोंङो मोननाय जाबाय आरो ससियेल मिडियाखौ जोंङो सुबुंङानो बानायनाय मोनसे जाय इन्टारनेट बा नेटजों खारनाय फलिनाय ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजोंनो जोंनियावहा माने गोबां जौगानायबो फैनाय दंङ आरो, बेनि गेजेरजोंनो जोंनियाव गोबां उन गोग्लैसोनायबो गोहोम गोग्लैदों। जों नुनो मोनो। नंङा होनबा गोबां सुबुंङानो बेनि गेजेराव गेजेरजों गोबां सोलोंथाइफोरखौ मोननो हादों आरो गोबां खाबुफोरखौ गावनि जिउआव बाहायनो हादों। नाथाय गोबां सुबुंङानो बिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ फोथैनो बा गाज्रि खामानियाव बाहायनो थाखाइ बाहायदों नंङा होनबा?
अब्ला नोंथांजों राय्लायनानै माने ससियेल मिडियानि बागै मोनथिनानै मोनबाय नोंथां औ नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आंङो!
औ साबायखर बावनाय थाबाय। आय आंनिफ्रायबो बे मोनाबिलि समाव।
औ गोजोनथोंसै नोंथां अब्ला जोंनि रायलायनाया बेसिखिनियावनो दोन्थनोसै ना?
औ जागोन दे।
औ-औ।